औ नोंथां
हेलौ!
ओ नोंथां मा होनदों?
औ खोनाबायनाय नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ खुलुमबाय नोंथां!
औ खुलुमबाय नोंथां
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
दङ ओरैनो जिरायलाबायनानै नोंथां
औ आंबो दं ओरैनो नोंथां औ नोंथांनो आङो। कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो। ओ बिफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां।
ओ जागोन दे नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा एसे बिफां लाइफां। औ दे रोङाबा होनबा नोंथां
औ जोङो ओ जोंङो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांखौ मानि थाखाय गायनांगौ। बिफां लाइफांखौ जोंनि अक्सिजेन बा जोंनि इनभारमेन्टखौ। ओ गुबुंलेनिफ्राय रैखाथि लानो। थाखाय जोंनि अक्सिजेनखौ जोङो बिफां लाइफां निफ्राय जोङो मोनो, ओ बिफां लाइफांखौ जोङो ओ साफ्रोमबो। ओ सुबुङा मि बांसिनानो गाया खिन्थु गायनांगौ मानि थाखाय होनो बिफाङा बायफाङासो जोंखौ थांना थानायनि अक्सिजेनखौ मोजां इनभाइरमेन्ट बा जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामो। माने गुबुनलेनिफ्राय रैखा होयो जुदि जोङो आबहाव आव आबहावाया जुदि गुबुनले जायोब्ला जोङो थानाय जानाय जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि ओ बेमार आजार सोमजिनो हागौ जेरै ओ लोमजानाय साजानाय बि बिदिथ' जायो जानाया खिन्थु माने गोबां बिबांनि गिदिर गिदिर बेमार जानो हागौ बा जोंनि देहायाव गोबां बिबांनि बेमारजों मोगा मोगि जानानै जोङो गावनो माने थैनांगौ जायो आरोना। औ इनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ मोजाङै गायनांगौ जों बायदि बायदि बिफां लाइफांखौ जों गायोब्ला जों अक्सिजेननि थाखाय मोजां जायोबा दैज्लां बोथोर दाथ' सौफैबाय दङ बिनि थाखाय जोङो अखानिथाखाय मोजां बिदि आबहावाया गुबुनले बा थाङोबा राजस्थान राजस्थान बायदियाव गोबां बिबांनि ओ अखा गैया बा अखा गैयिनि थाखाय बेहाय ओ बिफां लाइफांबो जानो सनस जाया बा जायानो ओ जोंनि बे ओ आसामावथ' बिफां लाइफाङा गोबां दं नाथाय ओ खायसे खायसे दाब दाब जायगायावहायो ओ बिफां लाइफाङा गोबां खम दं आरो माने गोबां बिबाङा खम आरो जोंनि ओनसोलावथ' माने उम बिफां लाइफाङा मोजाङैनो अ नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ एसे बेखेवना होलाय नोंथां उम औ बुं दे नोंथां
औ दा नोंथाङा जेरै फोरमायलांदों जे जोंनो बिफां लाइफां जों जोंनो जोंनो थांना थानायनि थाखाय राहा होयो होमबा बिफां लाइफाङानो ओ जेरै जोङो बिफां लाइफां फां बिफां लाइफांनिया माने जेसेबांनो खम जागोन एसेबांनो जोंनो अखानि बिबाङाबो खम जालांगोन जोंथ' माने गोबां दा नुनो मोनो माने गिदिर गिदिर न' बिल दिं लुनाय जाबाय लामा सामा बानायनो थाखाय दंफां लाइफां दानफायनाय बेबायदिनो ओ सोहोरफोर बानायनो थाखाय बिराद माने खमखोनो जानाय नुबाय दे ना बिफां लाइफांखौ बेनिखायनो आं सानो माने बिफां लाइफांखौ बिफां फांसे दानफैनायनि सिगां बिनि बे फांनै बा फांथाम बिफांखौ गायग्रोनानै दोनग्रोनांगौ आरो जाहाथे जोंनो जेबो खहा लाबोआ जे ओ बिदिनो अक्सिजेननि थाखाय बा अखानि थाखाय जोङो खहा लाबोआ बेबायदिनो थाखाय आरो जोंथ'
औ नोंथां!
आरो बिफां लाइफांखौ आरो गोबां मानि माखासे हेफाजाब होयो जेरैहाय जोङो माखासे बेसेन गोसा बिफांफोरखौ जोङो फाननानै फालांगियारि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओम
जोंनो न'आव औ जोंनो न'आव नांनाय माखासे बुस्थुफोरबो जों बानायनानै लायो।
ओ खोरखि दरजा बेफोर बायदियावनो बेखायनो जोंङो ओ माने गाव गावनो न'आव जों बिफां लागायनाया गोनांथार आरो बयबोहाय
औ नोंथां
ओरैनो आरोबाव ओ दंफांजों आरोबाव मा मा मा मा आइजें आयलाफोर बानायजाबावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना?
ओ जोङो ओ दं बिफां लाइफांखौ जोङो न' लुनायावबो बाहायो जोंनि थानो जानो थाखाय जों न' खौ लुयो आरो जोङो द ओ बिफां लाइफांखौ जोङो जानो आदारनि थाखायबो जोङो अर सुनाय जायो। आरो बुंनाय बायदि जायोबा ओ बिफां लाइफाङा जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जोबोद गोनांथार आरोना? मानि थाखाय गोनांथार होनोमबानो साननानै नाय जोंनि न' लुनाय न' गैयाब्लाथाय जों माबोरै थागोन? बा अखा सान्दुं जों माबाबोरै सहायनानै थागोन। बिनि थाखाय जों हमनाला ओ बिफां गैयाबा अक्सिजेन मोना। बिफां गैयाबा जों थाग्रा न' मोना बिफां गैयाब्ला जों जों जानो आदारनि थाखाय जोङो अर मोना बिफाङा जोंनि थाखाय बुहुद गोनांथार। बिफाङा जोंनि थाखाय माने ओरैबायदि गोनांथार होनजायो माने ओ थैजासिम बा जों जिउ थाजासिम बिफां लाइफांखौ जोंनि थाखाय नांगौ। अ ओ हमना ला गोबां दाब दाब जायगा ओनसोल बा नोगोर बा ओ गामि बिसोरनि गेजेराव फारागा बेलेग जायो। मानो होनोमबा ओ ओम गामियावहाय गोबां बिफां लाइफां थायो बा नोगोर बा ओ टाउन बेफोराव माने ओ बिफां लाइफां ओ गोबां खम जाबोगासिनो दं मानो मानो होनोब्ला मानि जाहोन होनोब्ला बिसोरो न'फोरखौ गिदिर गिदिर लुबोगासिनो दं। जायगा गैयिनि थाखाय बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै न' लुबोगासिनो दं। बिदि लु-लुबोबाथाय जोंनि आबहावाया गे-गुबुनले जानानै जोङो थानो जानोबा जों थानाय बियो माने गोबां खम जाबोयो आरो। आरो गोबां बिबांनि खम जाबोनो जों सान्स थायो आरो। आरो बुंनाय बायदि जायो ओम बिफाङा जोंखौ मा ओरैबायदि हेल्प खालामो बा जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखियो जोंनि देहानि था जाय जों गरमबा गुसु बियो मोजाङै अक्सिजेन बा जोंङोहा बार होयो बा हावा होयो। ओ बिफां लाइफांखौ जोंङो गायनाया जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथि आरो बिफां लाइफांखौ ओ गायनायनि सिगां जों दामफायैनि सिगां जों गावखौ एसे साननानै दानफायनांगौ मानो होनबा बिफां लाइफां बिफांखो जोंङो इमान फिसा बुस्थुनिफ्राय जोंङो ज जोथोन लायै लायै इमान गिदिर जाबोयो गिदिर जाबोनायनि उनावहायो जों बेखौ दानफायोब्ला बे दंफांखौ आरो बिफांखौ जोंङो ओ गायफिनबा बेसे गोबाव सम बा बेसे गोबाव टाइम लागोन बा सम लागोन बिनि उनावसो बिफां फांसे जायो बिफां फांसे गिदिर फांसे जानोब्लाथाय जोंङो ओ वान ओ वान बोसोर बा से बोसोर बा नै बोसोर बा थाम बोसोर बिनि उनावसो एसे गिदिर जाबोयो बिनि उनावसो ओ जि बोसोर बोसोर बा जिबा बोसोर बिनि उनावसो दं बिफां फांसेया गिदिर जाबाय होनबा साननानै होननाय नों बिफां फांसे फिसाखौ दानफायबा माबायदि लस बा माबायदि ओ ओम आबहावानि गेबेेंबो जायो। बुंनो थाङो बुंनो थाङोब्ला ओ ओ टाउन ओनसोलाव मानि थाखाय गोबां धुला बा अक्सिजेननि खमनि थाखाय गरम गरम बिबां ओ गोबां बिबांनि गरम जायो बुंनो थाङोबा जोंनि बे आसामनिनो गुवाहाटि गुवाहाटि नोगोराव बिफां लाइफां खमनि थाखाय गोबां बिबांनि गरम जायो। थानो जानो हाया जायो गामि बि गाबि गामि ओनसोलावहायो थाग्रा जाग्राफोरा ओ बिबां ओ गोबां माने खम जाबोयो आरोना ओ गरमा खम जाबोयो बिफां लाइफांनि सिङाव थाबानो थान्दा बार मोनो। आजिकालि आरो दोरोङारि मुगा ओंखारबाय फेन बा एसि ओंखारबाय। फेनाव थाबाबो आ ओ गुवाहाटि बायदि नोगोरावहायो गोबां बिबांनि गरमनि जाहोनाव ओ बायदि बायदि ओ मानसिफोरा थानो हायैनि दङ जाहोनाव माने गोबां थैबोगासिनो दं आरो गरमनि थाखायबो गोबां बिबांनि बेमार आजार सोमजिनानै ओ थै थैबोगासिनो दं आरो थैलां गासिनो दं आरो हमनाला गामि गामि ओनसोलावबो थैयो नाथाय गामि ओनसोलजों बा नोगोरजों ओ रुजुनो थाङोबा नोगोरावहायो गोबां माने खम बा ओ गामि ओनसोलनिया मोजां इनभाइरनमेन्टखौ मोनो आरो बा आबहावाखौ खौ मोनो आरो आ नोंथाङा बिनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा?
औ
अ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय। नोंथांना नेटआ ओ नेटवर्कआ बहुद स्ल' मा होनदो नोंथाङा दे बुंलां औ खोनादों दे।
अ
बिफां लाइफाङा जोंनो आरोबाव माखासे जानो थाखाय होयो नोङा होमबा नोंथाङा बुंदों जेरै
बिदिनो माने जों माखासे माखासे माने जाग्रा बेसादनिनो ओ नै दैज्लां बोथोरावनो खान्थाल थाइजौ
औ नोंथां।
लेथुखु लेसु अके
बिथाइ
औ नोंथां।
प्रुटिनखौ मोननाय जायो आरो औ। बेखायनो जोङो बेफोर फिथाइ सामथाइबो जोङो मोनजानो थाखाय जोङो बेफोर जाहाथे फिथाइ सामथाइनि बिफांफोरखौबो जोङो न'आव गायनानै लानांगौ आरो गाव गावनो। बेनिफ्राय जों माखासे माखासे माने जोंनि जों गाव गावनो माने जेबो मेडिसिन होयालासेनो न'आवनो गायनानै लायोब्ला नों उम हाथाइ बाजाराव बायनानै जायोब्लाथ' माने माखासे मेडिसिन होनायसो मोनो नोङा होमबा नोंथां? बेखायनो जोङो नेटचारेल न'आवनो गाव गावनो बयबो मावनानै लायोब्ला माने गाव गावनो ओ देहानि थाखायबो जायो आरो।
नोंथां जोंथ' गोबां बिबांनि ओ सावरायनाय जाबाय ओ जों औ औ नोंथां। होमबा बेसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां। ओ दे नोंथां औ औ।